औ हेल! ' औ औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ आरो।
ओरैनो दंगासिनो दङ दंनायालाय।
औ दा ओ नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौहाय।
औ।
नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन‌।
औ, दा आङो टपिक खो बुंनोसै आरो, टपिकनि सायाव एसे फोरमायलांनोसै माने ओ जेनेबा जोङो दावबायनाय जेनेबा जों दावबायनायनिखौ लादोंमोन नालाय। जेनेबा दावबायनाय जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने लाइफ बावहाय जोंहा माने दावबायनाया माने जोबोद मोनसे गोनांथार मोनसे ओ सोलों थाय होननानै जों बुंनांगोन बेखौहाय जेनेबा जोङो बेफोरनिफ्राय जों माने जोङो गोबां रोखोमनि माने जों एक्सत्रेनस जों माने दावबायनायनि गेजेरजोंहाय जेनेबा मे थिनो हायैफोरखौ जोङो माखासे से बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो जिहेथु जोङो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थाङोब्ला जोङो जेनेबा माबायदिहै थाग थियारि जानांगौ जेनेबा बेफोरावहाय मा मा लांफानांगौ जेनोबा बेफोरनि फारसे जोङो मिथिनो हायो आरो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो ओम न'आव थानायनिफ्राय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला मानि जोंनि गोसोफोरा माने गोजोन मोनो आरो जेहेथु जोंनि साननाय हनाय माखासे माइन्टफ्रा माने फ्रेस जानायखौ जोङो मोनो आरो
औ नंगौ
बैफोर जायगाफोराव थाङोबा माने गुबुन जायगाफोरावहाय थाङोब्ला माने बिदिनो बै हारिफोरनि जेनोबा जि जायगायाव थांगोन नोङो जेनोबा बै हारिफोरनि नोङो जेनोबा जानाय लोंनाय बिसोरनि दोरोङारि जेनोबा आखल आखु जेनोबा बिसोर माबायदियै थायो माबायदियै जायो मायदियै लोङो जेनोबा‌ बिसोरनि आलासि बरायनाय बा बेफोरनि माबानायफोरा माबायदिहाय इमाजिन बेफोरखौह फारसेनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो आरो जेनोबा बिसोरनि बारहावा आरो बिसोरनि जेनोबा जायगा एरियानि जेनोबा बेफोरखौहाय जोङो मिथि नो हायो आरो दा जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय गोबां माने ओ बिदिनो रायथाइगिरि जेनेबा खन्थाइगिरि माखासे माबाफोराहाय जेनोबा जोङो बिदि दावबायनायनि गेजेरजोंनो मानि खन्थाइ सोरजिनायखौबो फोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो जि नुथाय नुदों बेफोरखौनो जोङो सेबखांनानै जोङो ओ उम सेबखानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोङो उम दा जोङो दावबायनायफोरा दिदोनो गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरै जोङो स्कुल जेनोबा फोरोंगिरिफोरजोंहाय जयै दावबायनाय बा जोङो न'नि फेमिलिफोरजों जयै दावबायनाय बा गाव हारसिङै दावबायनाय बेफोर बायदि आरो दा दावबायनायाबो जेनोबा जोङो गोबां रोखोमै दावबायनो हायो जेरै जोङो खायफा जेनेबा बाइकफोरजोंबो दावबायो खायफा बासफोरजोंबो दावबायो जिहेथु आरो खायफा खायफा मानि गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो फ्लाइटफोरजोंबो दावबायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो ट्रेनफोरजों दावबायनाय औ दा बे बेफोरनिफ्राय जों मोनफा मोनफा जेनोबा जोङो ट्रेनजों थाङोब्ला जोङो माबायदि एक्सपेरियेन्स मोनो बेफोरनि फार जों मिथिनो मोनबाय
औ
खायफा खायफाथ' माने आथिंजों थाबायनानैनो माने गोबां जायगाफोरखौ बेरायनायखौबो जोङो आजिखालि ससियेल मेडियानि गेजेरजों नुनो मोनसै आरो
औ
बेनिफ्राय जोङो बै जायगानि सुबुंफोरनि गियान आखल लाखु जेनोबा बिसोरखौ माबायदि रिसिभ खालामनाय जोङो बेफोरखौहाय मिथिनो मोनो आरो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय आरो जोङो हाजो एरियाफोराव थाङोब्लाथ' जोङो माने दावबायनो थाङोब्ला जोङो माने गोबां मोजां माने ओ आबहावाफोरखौ जोङो मोनहैयो जेनोबा बिसोरनि नेसारफोरखौ जोङो नुनानैहाय सिनफोरखौहाय नुनानैहाय जोङो माखासे गोसोफ्रा रंजानाय मोनो आरो जिहेथु जोङो फेमिलिफोरजों था ओमफ्राय जोङो माने लोगोफोर जेनेबा बिदिनो थांनायफोरा जोंहा साबसिनै जोंहा ओ गोजोननाय मोनो- मोनसिनो आरो जे जोङो फ्रिदम जोङो बांसिनै मोनो नालाय जेनेबा जोङो न'खरफोरनि दारि थागोब्लाथ' जोङो बांद्राय फ्रिदमफोरखौ बेहाय जोङो मोना बिनि थाखायनो माने जोङो लोगोफोरबा बिदिनो ओ जयै थाङोब्ला जोङो बांसिन जेनेबा गोसो बायदि इन्जफोरखौहाय जोङो लानो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जोङो गोबां जायगाफोरावहाय जोङो बि बेरायनो हायो जेरै गवा बिदिबायदिनो गोबां जेनेबा मेघालय शिलं बेफोरावबो जोङो दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेथ' जोंहा बेफोरनि फ्राय माखासे सोलोंनो गोनां जेनेबा जोङो बेफोरनिफ्राय माखासे रोंगौथिफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो दा जोङो दावबायनाया माने जोंनि लाइफआवहाय माने मोनसे गोनांथार जेनेबा बिफाव लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनो दावबायनांगौ आरो जेनेबा दावबायब्लासो माने जोङो एसेबाबो ओ रोंगौथिफोरखौ मोनो नालाय। जेनेबाथ' जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला जेनेबा जोङो गोजाननि जायगाफोरावहाय जेनेबा थांथारनि नुहैनायफोरा बेलेग जायो आरो माने।
औ ओरैनो नोंथाङा बहा बहा जायगायावहाय थांनो मोनखो?
आंथ' दायो जेनेबा इदिनो दिल्लीयावबो थांखानाय जाबाय आङो थांनायालाय। जेनेबा बेफोरनि बारहावाफोरखौ आङो मायदिहाय जेनेबा बिसोरनि थानाय जेनेबा सिटिफोराहाय माबायदि बेफोरखौ जोङो नुबोनो मोनबाय। जिहेतु बिदिनो इण्डिया गेट, कुतुब मिनार, बिदिनो लटास टेम्पोल बेफोरावाय जोङो बेरायनायखौ जोङो बेरायबोबायहाय। आरो बेफोरनि जोङो जेनेबा बेरायोब्ला जेनेबा माबादिहाय जोङो बेफोराव माबायदि इन्ट्रि खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो मा खा माखासे सोलोंनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ।
दा नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै?
औ।
औ।
नोंगौ नोंथाङा ओ दानिसो बुंलांबाय जे जोङो दावबायबो बोला ओ बा बहाबा बेरायबोला जोंनि गोसोआ ओ सान्थि मोनो आरो जोङो मोजां ओ मोनो आरो बेरायनो। ओ बिब्दिनो माइन्डफ्रा फ्रेस जायो बेरायब्ला। ओ बिब्दिनो सम सम जोङो बेरायनांगौ आरो नङाब्लाथ' जोंनि साननाया बेनो बे थाबाय थायो नालाय। बेनिखायनो जोङो न'आवबो थाथाबबाय थाजाया। सम लायै सम बेरायबाय थानांगौ आरोखि।
औ औ।
ओ बिब्दिनो नोंथाङा गोबां बेरायनाय ओ बा हान्थिनायनि बारै बा बेरायनायनि बारै बुंलांबाय। ओ बबेयावहाय थां ब्ला मा जायो, ओ आंबो फंनैसो बुंलांनोसै।
औ जागोन आदा।
जोङो बिब्दिनो ओ बहाबा गोजान गोजानफोरावहायो बेरायब्ला जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय जोङो बिमा बिफाजों बेरायबा बांद्राय माने गोसोबायदि बेरायनो हाया होननानै। नोंगौ जोङो माने फेरेन्टस। फोरजों हायो बिमा-बिफाफोरजों हायो थाफानानै बेरायबा जोङो। माने बिसोरजोंनो लोगोआव थाफाबाय थानानै। बेरायनांगौ जायो नङा होनब्ला? ओ-ओ गोसोबायदि। ओ फ्रि मोना आरो जोङो गोसो। फोरखौहाय। ओ लो जेब्ला जोङो लोगोफोरजों। ओ थांनानै बेरायो अब्ला जोङो जोबोद गोसोखौ खुसि मोनो। मानोना जोङो जमा-जमा माने गावजों समान। लोगो मोननाय जायो नालाय ओ बेनि। थाखाय जोङो ओ लोगोफोरजों बेरायबा जोबोद मोजां मोनो आरोखि।
औ-औ।
मानोना जोङो लोगोफोरजों गावनि गासैबो खोथाफोरखौ हायो। ओ फोरमायलायनानै जोङो मोजां मोनो बा गोसोखौ। जां मोनो आरो लोगो। फोरजों थानानै जोङो बांसिन ओ जायगाफोराव बेरायनाय जायो आरोखि। बांसिनानो माने न'ख। न'खरनि मानसिफोरजों बा बिमा-बिफाफोरजों हायो एसे खमानो जोङो। बेरायनाय जायो आरो दानि जुगावहाय। फ्रायानो बांसिन। ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो बिमा। बिफाफोरजोंनो माने बय बांसिनानो बिमा-बिफाफोरजों थानानै। जोङो जायगा दाब-दाब जायगा बेरायनायखौ नुयोमोन ओ माने। ओ देरजासिमानो जोङो बिमा-बिफाजोंनो थाफानानै बेरायनांगौ जायोमोन आरोखि। ओ नाथाय जोङो दानि जुगावहाय नुबाय ओ लोगोफोरजों थाङो। बिमा-बिफाजों थांफालिया बोजों-बोजों बेरायहैयो। ओ लोगोफोरजों थांनानै ओ। आरो जोङो सेंग्रा-सिख्ला जमा-जमा। बेरायो बेफोरबायदि जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनबाय नङा होमब्ला? ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो। ओ बिब्दिनो सेंग्रा-सिख्ला जमा बेराय बेरायनायखौ जोङो। नु मोनथिनो मोनामोन बा नुनो मोनामोननो आरोखि मानोना। ओ गोदोहाय। बेफोरबायदि ओ हौवा-हिनजाव जमा-जमा बेफोरबायदि बेरायनायनि माबा। गैयामोन आरो नाथाय जोङो दानि। जुगावहाय बिमा-बिफानि ओ। फारमिसनबो नांलायला ओ दानि जुगाव जोङो। ओ जोङो गथ'फोरखौ नुनो मोनसै गावबा-गाव गोसोबायदि थाङो गावबा-गाव। गोसोबायदि बेरायो बेफोरबायदिखौहायो जोङो नुनो मोनसै आरो।
औ।
नाथाय जोङो हायोब्ला दासिमबो ओ। न'खरनि सुबुंफोरजोंनो थाफानानै बेरायनांगौ मानोना जोङो।
ओ उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरजोंनो था ओ देरबोनाय नङा होनब्ला? बि। बिसोरनो खांबोनाय, बाबोनाय बेनि थाखायनो जोङो ओ हायोब्ला। जोङो ओ जेब्लासिम। ओ बिदिनो माब्लाबा खनसे ओ खनसे-खननैफोर थांनाया जेबो नङा लोगोफोरजों। ओ हायो। ब्ला नोङो जेब्लासिम ओ गावनि आथिङाव गसंनो हाया अब्लासिम। नोङो बिमा-बिफाजों थाफानानै बेरायनांगौ आरोखि।
बबे जायगायाव बेरायहैखो जेनेबा दासिमाव?
औ आङो। थ' बेरायनायाहायो ओ माने एसे गोबाङानो बेरायनाय जाबाय। माने ओ जोङो ओ माब्लाबा माब्लाबा दाब दाब जायगायावहायो मोसानो थांनाय जादों। बेनि थाखायनो जोङो जायगाफोरखौहाय ए से फायानो नुनाय बायदि जाबायानो होनजायो आरो। ओ आङो ओरैजाय गुवाहाटियावहायो ओ थांनानै बेरायहैनानै जोबोद मोजां मोनदों बेनिफ्राय ओरैजाय ओ दिखिया जुलियावबो जोबोद मोजां मोनो बेयावबो थांदों ओ माजबाद होन उदालगुरि होन ओरै र - राङाफारा होन टंला होन रङिया ओ बेनिफ्राय ओरै फैनानै बिसिनाथ सारियालि ओ बेफोरबायदि ओरैजाय ओ अरुणचलखैहायो जोङो थांनो थांनो मोनदों ओ नेरजुलि होननाय बेफोरबायदिनो ओ ओरैजाय बेरायनो मोनदों ग फुराव आरो हेलेमाव गोबां जायगा बिब्दिनो ओ दसे दसेनि थाखाय जोङो ओ गोसोफोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय बेफोरबायदिनो माब्लाबा समाव लानानै थांनाय जायो आरोखि
जागोन ओ दे होमबा नोंथां जोङो समाबो जाबाय नङा होमबा जों इसे खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा! औ औ दे